नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंनिसिमबो थाबाय दे।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो नै दं ओरैनो।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना? औ नोंथांजों आं जोंनि बैसागो फोरबोखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आ
बुंनायसै नोंथां
आं एसे हारद्रायनाय नङा नों हागोन नामा नोंथां?
नोंथाङा आंनावबो सोंजागोन हायाब्ला
औ नोंथाङानो फोरमायना होलाय
औ नोंथां जोङो बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों बैसागुखौहाय मोननै रोखोमाव फालिनाय जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ। बैसागोखौ जोङो बैसाग से सैथि दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय बैसागुखौ जों मोसौनि बैसागु सान हिसाबै फालिनाय जायो।
औ
औ बै सानखालि जों नांगौ जानाय बायदि मुवाफोरखौ जोङो बाजार बा सक गलाफोरनिफ्राय सानसे सिगाङाव बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ
औ जेरैहाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ ओ बि बिलाइ बिलाइ बेफोरबायदिनो बायदिसिना थाराय देग्लिलिटि हालदै लाव फान्थाव बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमना लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां नंगौ
औ बेनि उनावहाय जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोब स्रां खालामनानै बैफोर बायदि मुवाफोरखौ हानानै लानानै औवानि थेंगुल जिरनानै जोङो बै हानाय मुवाफोरखौ जोङो माला हिसाबै मो सौनो गानहो थाखाय सुनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
बे बेनि उनाव जोङो मो मोसौफोरनो गानहोनानै जों मो मोसौफोर - खौ दै दैमा एबा फुख्रिफोराव बा हाखर बिलोफोराव थुखैनो लांनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो थुखैखांनायनि उनाव साराय एबा ओ खानथानिफ्राय हख'ना लानाय हांगार बेखौ जोङो थाव गुबैजों गलनानै लानानै मोसौनि मोदोमावहाय फुननानै होनाय जायो नोंथां। ओ जाहाथे बैसानखालि जों मोसौफोर खौ उदां फोथाराव हगारना होयो नालाय। बेनि थाखाय जोङो जोंनि मोसौफोरा मोसा मुफुरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों बे आदबखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायनानै दिनैसिम बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ नुदों।
औ बेनि ओ उनाव जोङो बैसागो दाननि सेथि सानखालि जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बै बैसानखालि जोङो ओन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो गेदेरा ओन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय मान होलायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नुयो।
बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बैसाग दाननि नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो नोंथां।
औ।
औ बैसानखालि जों जोंनि गासैबो गामिनि रायजो राजा आबै आबौ बोराय बुरै सेंग्रा सिख ख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' ज' ओंखारनानै रंजानो रंजायो मोसायो बोसोरनि खनसे बैसागुखौ। रंजा बाजायै ओ खुंलांनो थाखाय जों गासैबो ज' ज'यै ओंखारबोयो आरो हानजा हानजा बेफोरबायादिनो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबस्रिं, हारमुनि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानानै बै सानखालि मो-मोसानो ओंखारो नोंथां।
औ नंगौ।
बिनिफ्राय जोङो बै बै मोसा मोसायै मोसायै गासै स्नि सान मोसा मोसानाय जायो बेनि बेनि उनाव जोङो बेनि न'खर बैनि न'खर मोसायै मोसायै जायनि न'खराव जेरैहाय बेफोरबायदिनो फैसा एबा माइरं हरनाय जायो बेखौ जोङो ज' खालामनानै गासै स्नि सानहालागै मोसानानै जोङो मोसाखांनायनि उनावहाय जों जायखौ बुङो लावखार ओंखाम जानाय बुङो। बैखौ जोङो गामिनि खाथिनिनो फुख्रि फार एबा दैमा जिङाव जों खुंनाय जायो नोंथां।
औ।
बे बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो बैसा बैसागो बिदाय हिसाबै गामि खाथिनि फिल्ड बा बैफोरबादिनो मोनसे लांदां जायगाफोरावहाय जोङो साननै एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै मोनसे फानसन खुंनाय जायो जों जों बेयावहाय औ जों बेवहाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि खेला जेरैहाय बारनाय, खारनाय, रोजाबनाय, मोसानाय। बेफोरबायदिनो गासै स्टेज प्रग्रामफोरखौ लानानै जोङो खुंनाय जायो। जाहाथे जोंनि गामिनि गासै फंबाय बिनानाव मोना गो-गोसो गुदुं जायो। बेनि थाखाय जों बै मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जायो नोंथां।
औ।
औ बेफोरबादिनो जो जो जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बेफोरबादिनो फांसन बा फुजा मेला बेफोरनो खुंनाय जायोना नोंथां‌?
औ खुङो नोंथां जोंनिजाबो इदिनो।
औ नोंथांमोननि बै फांसन बा मेला खुंनायाव नोंथांमोनहा मा मा खेला दुला बारनाय खेला होयोना होआ नोंथां?
बिदिनो जोंनियाबो होयो। लं जाम, हाइ जाम ओमफ्राय बिदिनो काबादि बे बायदि बायदि रोखोमनि खेला होयो।
ओ
ओमफ्राय इदिनो मोनाबिलियाव फांसन थाबाय
औ औ
औ इदियानो।
ओ नोंथाङा जे मिथिगौना आथिखाल मुगायाव जोङो गोदोनि दामग्रा-देग्राफोरनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि बक्स आरि लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो। बेनि सायाव नोंथाङा माइबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ बेनि सायाव बेनोदि बक्स हारि लानानै मोसानाया मोनसे हारिमु मोसानाय नङा औ खाम सि सिफुं लानानै मोसानांगौ आरो।
नो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैफोरबादि गोबां रोखोमनि बक्स लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो। ‌ नोंथाङा बैफोरखौ लायोब्ला जोंनि जे गोदो गोदो-गोदायनि आबै-आबौमोनहा बाहायबोनाय दामग्रा-देग्रा बैफोरो गोमालांनो हमगोन नङासै नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ नों नोंथांमोनहाबोथ' बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि बैसागो मोसानायाव गोबां रोखोमनि दामग्रा-देग्रा बाहायनाय जायो बैफोरनि गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा मा मुवा बेसादफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोमानाय नु बा बाहायै नुबोखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ
औ बुंनायसाय नोंथां
उम मा होनदोंमोन?
ओ नो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेरैहाय गो गोदो-गोदाय ओ सेरजा, गंगोना बायदिसिना दामग्रा आगजुफोरखौबो लानानै मोसानाय नुयोमोन नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैफोर दामग्रा आगजुफोरा दंना गैला नोंथां?
जोंनि ओनसोलावथ' दा दङो इफोर दङो।
औ माने दङब्लाबो गोबाङानो ख ख खम बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। औ ओ नोंथां मोनाबो बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
औ जोंनियाबोथ' नों दानि बुंनाय बायदियानो नोंथां। औ बिदियानो
औ ओ नोंथांमोन नोंथां नोंथांमोन मेथाइ खननानै जे मोसायो बे मेथाइ खननाय मेथाइखौ मेथाइनि मुंखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बिदिनो मेथाइनि मुङा
मा होनना फोरमायनोदां आं मेथाइखौ
हाथाराब्लाबो मोनसेनि मुं बुंनो हागोन नोंथाङा। जे-जेरैहाय जोङो औ जेरैहाय जोङो सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय जं खायलायनाय दुखु दाहाफोरनि मेथाइ बै बेफोरबादिनो सासेया सासेखौ जंखायलायनाय एदावलायनाय बैफोरबादिनो गोबां रोखोमनि मेथाइ खननानै जोङो मोसायो आरोना नोंथां
औ
औ औ आ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसानायाव मा मा जे जेरैहाय मा मा गानग्रा जोमग्रा बाहायो जे सेंग्रा सिख्लाफोरा बा ओ दिनो बोराय बुरैफोरा मा मा गानग्रा जोमग्रा बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन एसे
औ
इदिनो सेंग्रा सिख्लाफोराथ' सेंग्राफोरा गामसा आर'नाइ फालि लाबाय ओमफाय इथिं सिख्लाफोरा दख'ना फास्रा थाबाय ओमफाय बोराय बुरैफोराबोथ' इदि सेमानो जाहैबाय सेंग्रा सिख्लानि रखम।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
औ आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा?
औ
बुंनायसाय नोंथां
बिनि बागैनो न'
औ औ बैसागो फोरबोआव जो माबोरैहाय फालियो ओ गिबिनिफ्राय लानानै जोबथासिम नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? आरो हाथाराब्लाबो एसे सुंद'यै बुंनो हागोन नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैहाय मोसौफोरखौ थुखैनायाव मा मेथाइ खनो बे बा जोङो ओ माबोरैहाय थुखैनाय जायो माबोरै मा मा मुवाफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो उम मेथाइखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारि बारिबाय थायो इदि होननाय मोनसे मेथाइ दं।
औ दङ नोंथां थारैनो
खौ खननानै माबायो आरो थुखैयो मोसौ ओमफाय मोसौ थु खैनायाव ओरैनो दिग्लिलिटि ओमफाय थाराय ओमफाय मोखोना फिथाइ ओमफाय इथिं उम पानिलाव हालदै आरो बायदि बायदिनि फिथाइ-सामथाइ होनानै थुखैयो आरो
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन
औ नोंथां
औ नोंथांजों आं बैसागोनि बागै सावरायनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायो बा माबोरै खुंनाय जायो बैखौ नोंथांनि खुगानिफ्राय एसेब्लाबो मिथिनो मोननायनि थाखाय नोंथां सिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिफायबो गोजोननाय थाबाय। औ दे नोंथां। दे होनबा दे।